औ खोनादों खोनादों नोंथां अ जेनानै दं नोंथां नै
औ दा नोंथांजों एसे माखासे टपिकनि सायाव लानानै नोंथांजों आं खोथा सावरायनो सानदोंमोनों नोंथांआ जुदि फ्रिबा रायज्लायजागोन ना
अ जागोन नोंथाङा जागोन रारै जागोन
दं सोलोंथाइखौ लानानै नोंथांजों एसे सावरायनो सानदों। दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जे सोलोंथाइया मानसिनि जिउआव मानि थाखाय गोनां, मानि थाखाय नांगौ आरो सोलोंथाइ थाबा माबायदि जायो सोलोंथाइ गैयाबा माबायदि सुबुं जायो? आरो नोंसिनि एरियाथिं माबायदि बिदि माबायदि सोलोंथाया, बिबाना सोलोंथाइनि बिबाङा माबायदि नोंसिनिथिं माबायदि माबायदि दावगानाय बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां।
औ दे फोरमायनानै होलाय।
ओ नोंथाङा सोंनाय बायदि। ओ जोंनि सुबुं समाजाव बा जिउआव। सोलोंथया माबायदि। गोनांथि। दा बुंनो थाङोबा जोंहा गोदोनिफ्राय दिनैसिम जिउ खुंनाय राहायाव गोबां। गोदोनिफ्राय सोलायबोबाय। गासैबो बिथिङावनो जोंनो। सोलोंथाइनि गोनांथिखौ नांगौ जानानै फैबाय। जेराव जों गोदो गोदायनि समाव नुनो मोनदों। ओ ओ बाजार खालामोब्ला बा मोनसे मुवा। नांगौ जायोबा। संसार जानायावथ गोबां मुवा। मुवा बेसादनि गोनांथि जायोना? बैफोरबायदि मुवा बेसाद खौ जेब्ला नांगौ जायोमोन नांगौ जानाय समाव बाजाराव लायनो थाङो। अब्ला गोदो गोदायनि। खौ जों खोनानो मोननाय बायदिबा।
ओम।
बिसोरो मुवाजों मुवा बेसादजों बेसादसो। सोलाय सोल खालामलायनानै लाबो। बुयोमोन।
औ नंगौ।
दा दानि बिथिङाव बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनलिया ओ दा दानि बिथिङाव ओ नुनो थाखाय। थाङो जोंहा रांखावरि दा ओ रांखावरि दा जोंहा जेनबा सोलोंथाइया बेफोरावनो जोबोर गोनांथि जेराव जों सासे सुबुङा मोजां सोलोंथाइ जेनबा फरायनानै जोंहा जेनबा गिदिर लेभेलाव जोंहा सरकारि साखरि मोनाब्लाबो मावनानै जानो गोनांखौ जायो दा बे मावनानै जानो गोनां बिथिङावनो जोंहा जेबो सोलोंथाइनि रोंगौथि गैयाब्ला जोंहा जेबो मावनानै जानो हाया जानानै फैबाय दा जेराव जोंहा फैसा हिसाब खिथाब। जेराव। फोरनिबो हिसाब खिथाबनिबो नांगौ जायो जेराव नङाब्ला जों गोबां सुबुंफोरजों थगायजानोबो हागौ औ दा जोंहा बुंनो थाङोब्ला सासे आबादारि। बे जानोब्लानबो जोंहा बे आबादाव ओ मा मा केमिकेल बाहायनांगौ बा जोंहा आबादा माबादि कनदिसन जानानै दं आबादनि थासारिया माबादि जानानै दं। बेवहाय मा बुस्थु मेडिसिन बाहायनांगौ। दा बै मेडिसिनफोर खौ बाहायनो थाखाय जोंहा सोलोंथाइनि एसेबाबो रोंगौथिया था थाथारनांगौ जानानै फैदों।
औ नंगौ नंगौ।
जेराव जोंहा सासे सुबुङा आबादारि बेवहा बेहा सासे बेहा जेबो सोलोंथाइ जे सोलोंथाइनि गियान बा रोंगौथि गैया अब्ला बियो सासे मोजां आबादारिबो जानो हाखाया दानि जुगाव दानो होनोबा दानि जुगाव गोबां कम्पिटिसन जाबाय। बयबो बाय बादायलायनाय बयहाबो दावगाजोब्बाय दा जोंहा मैगं थाइगं गायोब्ला मेडिसिननि गोनांथि दा बे मेडिसिना मानि थाखाय बाहायो बे मेडिसिनखौ जोंहा फरायनो रोंथारनांगोन सासे आबादारिब्लाबो बेनि थाखायनो नैबे जोंहा दानि संसार दानि नैबे संसाराव बा जोंनि थासारि बे जाबायदि थासारि सम बेवहाय जोंहा इडुकेसन बा सोलोंथाइनि गोनांथिया ओरैबायदि ज नांगौ जानानै फैदों माने औ। बेफोरबायदिनो जोङो ओ मा होनदो जोंहा सुबुं माहारिनि पलुसन बा बयहाबो रोंगौ थि दंजोबो बा दा जेरावहाय सुबुं जेराव जाय सुबुङा ओ रोंगौथि गैया बे सुबुङा बेवहाय जोंहा संसार जानायनि बेलायाव गोबां दुखु दाहा खस्थजों ओ जेंनानि गेजेरजों मोगा मोगि जानांगौ जायो औ दा नोंथाङा मा सानो बे ओ जोंहा जे सुबुं माहारियाव ओ सोलों थायनि गोनांथियारि बांनानै फैबाय गोदोनिफ्राय दा बिनि बिथिङाव नोंथाङा मा सानो बेखौ एसे फंनैसो फोरमायनानै होनो हागोन ना? औ।
दानि मुगायाव नायोबा सोलोंथाइया मानसिनि जिउआव बहुद गोनां बेखौ बयबो मिथिखागौ दा आरो थोरजों एबा बोथोरजों गोरोबफानानै नायोबा सोलोंथायाइया माबायदि गोनां बेखौ जों बयबो दा मिथियो दानि मुगायाव। जेरैबायदि जोङो दानि मुगायाव सोलोंथाइ गैयाबानो जेबो गैया होननाय बायदि जेरै सासे सुबुङा सोलोंथाइ गैयाबानो आखाइ गैया आथिं गैया बेफोरबायदि जों मुखनानै बुंनो हायो। जेरैबायदि जोङो सासे लेख लेखा गोरों आरो सासे लेखा रोङि सानै सुबुंनि गेजेराव जोङो एखे मेगनजों एबा गोसोजों दडाइरेक्ट जोङो हमनानै हायो मोनथिनो हायो बुंनो हायो। जेरै जोङो बे लेखा रोङा बे लेखा फोरोङो। मानो होननानै बुङोबा जोङो सासे लेखा गोरोंनि सुबुंनि बिबुंथि आरो सासे लेखा रोङिनि बिबुंथि मोननैनि गेजेराव सानैनि बिबुंथिनि गेजेराव जों गोबां फारागथिखौ जों नुनो मोनो आरोखि मोनथिना मोनो जे सासे फरायनाय लिरनायनि बिबुंथिया माबायदि फरायै लिरै सुबुंनि बिबुंथिया माबायदि बेयाव जों रोखा मोनथिनो हायो दा जोंना फरायनाय लिरनाया बेनि गोनांथि बे नि थाखाय गोनांथि जोङो आखल दानायाव बांसिन गोनांथि जायो। जेरै जोङा आखलखौ मान थाखाय दायो होमबा जों सासे मोजां सुबुं एबा सासे गियानि सुबुं जानो थाखाय जों आखलखौ दानांगौ जायो। बि जोंनि आखलखौ दानो थाखायनो जोंङो फरायनायखौ नांगौ जायो जोंनो। जेरैबायदि दा जोंङो बुंनो थांङोबा जोंङो दा जोंङो सासे फरायनाय सुबुं जानानै जोंङो मुलुगनि जानाय जाथायफोरखौ जों मोनथिनो हायो एबा जोंङो फोरमायनो हायो बेफोरबायदि-बेफोरबायदि आरो जोंङो मुलुगाव गोबां दावगानो हायो गोबां गिदिर-गिदिर साख्रि आइ पि एस अफिसार आर्मि पुलिस डक्टर इन्जिनियार बायदि-बायदि जोंङो बेफोरबायदि जोंङो जानानै गावनि जिउखौ सासे साक्सेस लाइफ खालामनानैबो जोंङो लानो हायो फरायनायनि गेजेरजों एबा सोलोंथाइनि गेजेरजों दा आरो सासे-सासे सुबुंनियाव जुदि-जुदि लेखा रोंङालासिनो बिदि सोलोंथाइ लायालासिनो थायोबा बिसोरनि आखल आखुखौ जोंङो नायनायावबो एसे गाज्रि नुयो जेरैबायदि जों बुंनो हायो जाय गिदिरफोरखौ मान होनो रोंङै। उन्दैफोरखौ उन्दै सिनायनो रोंङै बिसिनि रायलायनाय बि बिसोरनि आखल बिसोरनि आखु बेफोरखौ जोंङो रोखा-रोखा मोनथिना मोनो मोनदांना मोनो। बेफोरनो आरोखि दा नोंथांङा गोदोनिफ्राय लानानै दासिमनि माबायदिसो एसे फारागथिफोर गोदो माबायदि फरायनाय दा माबायदि फरायनाय एसे एसो फारागथिफोर नुहुरो नामा।
अ नों हागोन नोंथां औ दा नोंथांङा बुंनाय बाय बिदिब्ला दानि आरो गो दोनि सोलोंथाइनि फारागथिया मा बायदि जानानै फैदों। बेखौ औ दा बुंनो थांङोब्ला गोदोनिफ्राय दानि सम सोलोंथाइनि फारागथिया गोदो जाबायदि थासारिमोन दा दानि थासारिया गोदोनिफ्राय गोबां जोंहा दावगाबोबाय।
औ
अम गोदोनि समाव जोंहा टेक्नलजि होननाय सोदोब बारा बाहायनाय जायामोन जेराव जोंहा ओ जामबुं मबायल ओ कम्पिउ ओ लेफतप टिभि बेफोर गैयामोन।
औ
जाय दानि जुगाव बेसेबांखिनि जेसेबांखिनि जोंहा सोलोंथाइनि रोंगौ थिया बांबोदों जोंनि सुबुं समाजाव नुनो मोनफेरि-मोनफेरि गासै नुनो मोनफेरि-मोनफेरि मुवा मुवा बेसादफोराबो जोंहा जोंनि सुबुं समाज नुनो मोनगासिनो दङ सानथ्रहायै जोंहा सासे सासे इन्जिनियार बा साइन्टिस्ट जायखौ बुङो रोंगौथि गोरों गोनां सुबुं दा बेखौ जानो थाखाय जोंहा सासे जोंहा जोंबायदि जेनबा सासे सुबुङानो जाहैनो हायो जेराव जाय सुबुङा सोलोंथाइनि गोनांथि दं आरो बेहा सोलोंथाइ सोलोंथाइखौ मोजाङै लानायनि उनाव बिनो जाहैनो हायो आरो दा बैफोरबायदि बिनो गोदोनि समाव जोंहा गारि गुरा बानाय गारि गुरा गैयामोन मानो होनोब्ला गोदोनि समाव सोलोंथाइनि बिबाङा खममोन सोलोंथाइ लानायाव खममोन दा बिनि बिनि खारनावनो बिसोरो गारि गुरा बेफोरखौ बानायनो हायाखै खोमोन ओरै टेक्नलजि मबाइल टिभि लेपटप बेफोरखौ खौ बानायनो हायाखैमोन नाथाय दानि जुगाव गोबां सोलोंथाइनि बेलायाव गोबां दावगानायलाय दा जों गोबां रोखोम जेराव गारि मथर फाइट जोंहा टि भि लेपटप मबाइल नुनो मोनगासिनो दङ आरो जोंहा दावगानायनिफ्राय दावगानाय मोनसे जेनबा आपग्रेद जागासिनो दावगालांगासिनो सुबुं समाजाव जेराव जों गोदो गोदोनि सम माव ना मोसौ नांगोलजों हालौनानै ओ आबाद मावनाय जायोमोन। दानि जुगाव जों मोसौजों नांगोल हालौवनायखौ खौ नुनो मोनलिया
औ।
औ जेराव जोंहा टेक्नलजिया आपग्रेड जानाय बारायनाय बारायनायलाय सोलोंथाइनि थाखायनो बारायदों बैफोरथ। दा जोंहा जेराव गारि ट्रेक्टर न मेसिनारिफोरजों जोंहा ओ दुब्लि बा फोथार औ हालेवनानै एवनानै जोंहा आबाद। मावनानै। जिउ राहा खुंनाय जायो आरो।
दा बेफोरखौ जोङो बुंनो हायो नङा होमबा जों बेफोर गाससिबो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो फैनाय। एबा फरायनायनि गेजेरजोंनो फैनाय जेरैबायदि जेरैबायदि दा नोंथाङा बुंनाय बा बे गंसे मेसिनारिखौ दिहुननो थाखाय जोंहा गोबां सोलोंथाइनि गोनां। फरायनायनि गोनां माबायदि लहाखौ माबा इन्जिनखौ मायाव बाहायनांगौ। बेफोरखौथ जोङो सोलों थै गैयाबा जेरावबो बाहायनो हाया। दा बेफोरबायदिनो जेरै दा नोंथाङा बुंनाय बायदि लेपटप टिभि मबाइल ओंखारनाय। दा बेफोरखौ जों सोलोंथाइनि गोनां। आरो फरायनायनि गोनां इडुकेसननि गोनां जुदि जोङो माबा मबाइल गंसे बानायनायाव जुदि जोङो स्क्रिन टाच एबा कभार बेटारि बेफोरखौ जों अबेखेसे लाबायनांगौ जुदि जों बिनि फारसे जों फरायनो हायाबा फरायनो रोङाबा आरो दा बेटारिनि सायाव लिरनाय। माखासे अर्थफोरखौ जा फोरमायनाय अर्थफोरखौ जों बेफोरखौ जुदि जों फरायनो रोङा। माबानो रोङाबा बेनि थाखाय जोंनि थाखाय बहुद प्रब्लेम जायो बेनि थाखायनो सोलोंथाइया गोनां होनजायो। जेरै जोङो बेफोरो गासिबो खारनायनि जाउनावनो जोंहा। फ-फरायनाय एबा लिर हनाय। एबा सोलोंथाइनि गेजेरजों ओंखारनाय बेफोरखौ जों बुंनो हायो आरोखि। ना नोंथां दा नोंथाङा बेखिनि टाइमखौ होनो हानायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
औ औ गोजोननाय थाबाय दे होनबा उम औ।